ओ ना नोंथा
औ खोनादों।
औ नोंथांआ ओ दायो मा मावदों?
ओरैनो दङ'।
अ नोंथाङा ओ फ्रि ना नोंथाङा दायो?
औ
अ नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायावसो ओ खोथा सावरायनो लानाय जादोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ औ
औ औ जोंना ओ टपिकआ जादों गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय गोदोनिफ्राय आरो दानियाव माबायदि ओ रांखावरिनि आरजि रांखावरि आरजि दिना माबायदियै ओ सोलायबोदों बेनि सायाव ओ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होदो।
औ औ
औ
रांखावरि आरजिनाय होनोबा गोदोनि समावहाय जोंआहाय फैसा रांखावरियाहाय खममोन। आरो गोदोनि समावहाय बेसेनाबो खम जायोमोन सि-सिगां समाव गोदो समावहाय जोङोहाय थाइबा थाइब्रै थाखानिनो जोङो गोबां बुरजा माल मोननाय जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय मोननाय जाला गोदोनि समावहाय बेफार फालांगि होननानै बुंबा बिराद खममोन गोदोनि समाव मावनाय दांनायफ्राबो एसे खममोन गोदोनि समाव जोंनि जोंनि बर'फोराहाय हाजिरा मावनानैहाय जालाबायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बिनि गेजेरावबो रांखावरिनि बिबाङा खममोन। फैसाफोरा नाथाय नाथाय दानि जुगावहाय जोङो जोङोहाय रावबो थाइबा थाखानि बा जि रांनि थाखाय जोङो रावबो खामानि मावलिया नाथाय गोदोनि समाव जोङो बेफोर बेफोर रांनि थाखायनो खस्थ खालामनानै मावनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन गोदोनि समाव जोङोहाय मोनसे बेसादां फान फाननो थाखाय जोङो गोजान गोजानावहाय हाथाय बाजारावहाय जोङो गारिजों एबा थेलाजों नारनानैहाय माइफोर नङाबा बेलेग बेसादफोरखौ जोङो फानहैनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङोहाय मोनसे बेसाद फाननो थाखाय जोङो गोजानावबा थांनो गोजानाव थांनानै फानहैनो गोनांथि फैया मानो होनोबा जोंहा दानि जुगावहाय गोबां बेफारफोर ओंखारबाय खनसे बुंनाय बुंनायनि लेखायैनो नआवनो फैनानै लांफैनायनि लांफैनायनि जाहोन ओंखारबाय सिगां समाव नाथाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायामोन आरो सिगां समनियाहाय थाइसे थाइनैयानो बिराद गिदिर फैसा होननानै सानना लानाय जायोमोन आरो खरसफोराबो मैगं थाइगंनि दामाबो खममोन सिगांनि समाव नाथाय दानि समावहाय गासिबो बेसेना बारायबाय आरो रांखावरिनि बिबाङाबो बांलांनो हमबाय दानि समाव जोङोहाय गोबां मानसिफोरखौनो आबाद मावनानै एबा मोनसे नङा मोनसे बिजनेस मावनानै जालांनायखौ जोङो हमनो नुनो मोननाय जादों आरो बिनि गेजेराव जोङोहाय गोजान गोजानाव थांनानै कम्पानिफोराव एबा बेलेग जायगायाव थांना खामानि मावनायखौबो जोङो दानि दानि जुगावहाय नुनो मोनो मोननाय जादों मानो होननानै बुङोबा गोदोनि समावहाय गोजान गोजानाव थांनानै मावहैनायनि मावहैनो हानायनि जाहोन गैयामोन जेरावहाय थादों बेयावनो मावनानैहाय एसेे एसे मोनो बेखौनो जानानै थायोमोन नाथाय दानि दानि जुगावहाय रांखावरि बांनायनि थाखाय गासिबो जिनिस मुवाफोरा बेसेना बारा जानायनि थाखाय जोङोहाय सोरबा सोरबा गोजान गोजानावबो थांनानै खामानि मावहैनानै रां आरजिनाय जायो आरो सोरबा सोरबा गावबा गावनि लामाखौ नागिरनानै मोनसे नङा मोनसे बिजनेस फालांगि मावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों
औ औ औ औ
समाव गावजों गाव गावजों गाव सानलायनाया खममोन नाथाय दानि जुगावहाय जोङो एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोननाय जादों
औ औ औ
सिगां समावहाय सोरबा माहाजोनबा माहाजोन आरो सोरबा गैयिबा गैयिखौ जो नुनो मोनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव गासिखौबो एसे सोलायनायखौ मोनदों समानाव थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो गैयाबाबो गैयाबाबो रावबो रसा नांनानै थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै नाथाय गोदोनि समाव हाय सोरबा गैयियाहाय सानसे गाहाम रसा नांनानै थानांनाय आरो ओंखाम बोथिसेनि थाखायनो सोरनबा खामला बा हाजिरा नागिरनानै जानांनाय बेफोरखौ जोङो गोदोनि समावहाय नुनोबा फरायनो मोननाय जादों बिजाबफोरावहाय नाथाय जोङो दानि दानि जुगावहाय नुनायाव नुनो मोननाय जादोंदि रावबो ओंखाम बोथिसेनि थाखाय रसा नांनानै थानाङाखै
औ नोंथां औ औ
बिनि जाउनावनो जोङो एसे गोदोनिफ्राय दानिसिमखौ एसे सोलायनायखौ जों गोबाङानो नुबोनाय जादों सिगां समाव सिगां समावहाय आरो रांखावरिनि होननानै बुङो बा गारि मथरनि बा गारि मथरनि जेबो फालांगि बा जेबो मोननाय जायामोन अबावबा गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोङो साइकेलनि एबा थाबायनानैसो हान्थिनो गोनां जानायखौ जों सिगां समावहाय मिन थिनो मोननाय जादों नाथाय दानि जुगावहाय अबावबा गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोङो थाबायनानै बा साइकेलजों थांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जालिया आरो गारि मथरनि फालां गारि गारि मथरनि फालांगि। बा बय बयखौबो थांलाय फैलाय सहाय होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो दानि जुगाव। बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन। जोङो ओ गोदोनि रांखावरि आरजिनाय होनोब्ला गोदोनि खावरि आरजिनाया ओ गोबां खस्थमोन ओ जेरै जोङो गोदोनि समावहाय जोङो माइ आबादखौ मावनानै ओ गोबां ओ खस्थ मोनोमोन आरो। माइ आबादखौ जोङो फाननानै रांखावरि जिनो हायोमोन गोदोनि दिनावहाय जोङो माइ आबादल नङा जेरै ओ सबाइ बेसर बायदि बायदि ओ जोगोनार खुमब्रा बायदिफोरखौ फाननानै जोङो ओ रां आरजिनो हायोमोन ओ गोदो गोदो गोदायनि समावहाय ओ बर' बर'फोरनि नखर नखर जोङो गोबां ओ दाउ अमा मोसौ बोरमा बायदिफोरखौ जोङो ओ नुयोमोन बेफोरखौ ओ फाननानै ओ जोङो। खरनि ओ न'खरनि ओ नांगौ जानाय मुवा जेरै जानाय लोंनाय मुवा मैगं थाइगं संख्रि बानलु बायदिफोरखौ जोङो ओ बायनानै ओ जानो हायोमोन आरो आरो न'राव थानाय गथ' गथायफोरनि ओ गाननाय जोमनाय ओ फरायनाय लिरनायाव नांगौ जानाय लेखा बहि ओ फावथेन बायदिफोरखौ जोङो ओ बायनानै ओ होनो हायोमोन। आरो ओ गोदोनि समावहाय ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो ओ रांखावरिखौ आरजिनो हायोमोन ओ जेरै ओ होनोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय जोङो ओ बर' फोरा ओ हाजो हालायावहाय बन बायदि बायदि ओ लायनायफोरखौ जोङो रोखायै नुनो मोन्दों आरो हाजो हाला हाग्रा बंग्रा मैगं थाइगं नागिरनाय दि मैया ओ मैगं थाइगं नागिरनाय खौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नाहा मैहा थांनाय ओ बायदि बायदि। साम' खांख्राइ खनहैनाय ओ खुसिया लायनाय ना लायनाय बायदि जोङो ओ गोदोनिफ्राय ओ नुबोनो हादों। बेफोरखौ ओ फाननानै ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों रांखावरिफोरखौ खामायबोदों। आरो ओ दानि बेलायावहाय गो गोबां ओ सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरै होनोब्ला दानि बेलायावहाय जोङो गोबां रोखोमनि दाउ अमा बोरमा ओ मोसौ बेफोरबायदिखौ फिनायनिबो ओ बेलेग आलादा आइ आदब खायदा बाहायनानै जोङो ओ गोदोनिफ्राय बांसिनै रां खामायनो हादों। ओ जेरै होनोब्ला जोङो दाउ अमा ओ बोरमानि फाराम। फाराम बाहायनानै दाउनि फाराम। एबा ब्रयलारनि फार्म एबा बोरमानि फार्म एबा मोसौनि फार्म बे फोरबायदिखौ बाहायनानै जोङो गोबां रांखावरियाव जौगानो हादों। आरो लोगोसे जोङो दानि मुगायाव नु बोनो हाबावदोंदि, गामि गामि साफ्रोमबो न'खरफोरा जाय हाय जाय हाया गारि बायनाय गारि लानाय थम थम लानाय बायदिफोरखौ जोङो रोखायै नुनो मोनदों। बेफोरबायदि गारि थम थम अ सालायनानै एबा गारि गुरा सालायनानै जोङो, समाजनि थाखायबो मोजां हाबा मावदों। आरो गावनि थाखायबो रांखावरि आरजिनायाव हेफाजाब होदों बेफोरखौ जोङो रोखायै नुनो मोनबोदों। लोगोसेयैनो आरो गोबां दानि मुगायाव गोबां अ अ ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों गोबां रांखावरि आरजिनायखौ जोङो जोङो फेसबुक इउटुब आरो रिल्स बानायनानै इन्सटाग्राम बानायनानै भिडिअ बानायनानै बायदिफोरखौ जोङो अ अ फेसबुकफ्राव जोङो डलार खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। फोरबायदि ओ-ओ इन्टारनेनि। गेजेरजों ओ जोङो रां खामायनायखौ जोङो ओ गोरलैयै गोरलैयैनो जोङो ओ मोननो हायो ओ आरो लोगोसेयैनो ओ दानि मुगायावहाय गावनि टेलेन्ट। गावनि टेलेन्टफोरखौ बाहायनानै जोङो गोबां रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै होनोब्ला ओ गावनि टेलेन्ट होनोब्ला जोङो ओ गेलेनाय मानाय जेरै- ओ हौवासाफोरनि थाखाय जेरै- फुटबल गेलेनाय ओ हिनजावसाफोरनि थाखायबो जेरै- फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बेडमिन्टन गेलेनाय ओ मेथाइ खननाय मोसानाय बायदिनि ओ रोंगौथिखौ जोङो ओ देखायनानै दिन्थिनानै ओ गोजौ थाखोसिम जोङो ओ-ओ दावगालांनो हादों आरो हारियाबो ओ जौगानो हादों आरो। ओ गोबां गावनि आयथिङाव ओ गसंनो हादों आरो रांखावरिनि बिबाङाव बो ओ जौगानो हादों दानि मुगायाव ओ गोबां ओ गुबुन-गुबुन रोखोमै जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हाबावो, जेरै- होनोब्ला जोङो ओ हाजिरा मावनाय आरो ओ गोबां रोखोमनि ओ थिका लानाय थिखादार मावनाय ओ। बायदि-बायदि रोखोमनि ओ जोङो बिजनेस मावनाय ओ जेरै- होनोब्ला जोङो ओ गारिनि बिजनेस, ओ थम थमनि बिजनेस, ओहोम आरो लोगोसे ओ साइकेलनि बिजनेस आरो लोगोसे बाइक डिलार, कार डिलार बेफोरबायदिखौ बाहायनानै जोङो। ओ गोबां ओ। बिबांनि जोङो रांखावरि आरजिनो हादों, ओ बेफोरखौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो ओ दासिमहालागै गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों, आरो लोगोसेयैनो इयुनावबो जोङो सोलायबोनायखौ ओ नुबावनो। हागोन होननानै जोङो ओ बे मिजिंथिनाय थाबाय ओ नोंथांजों ओ बे खोथाखौ सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ-औ। ।
औ नोंथा हेल' खोनादोंना?
औ।
औ।
दे होमबा नोंथांनो दोनथ'नोसै।
औ-औ।